थां हेलौ नोंथां आं नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ ओ बिदिब्ला जोङो दायो सानैनि गेजेराव ओ जि दानायनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन। ओ जि दानाय बुङोब्ला जोङो आ आखाइजों दानायखौ फोरमायो आरो माखासे मेसिनजों दानायखौबो जोंहा फोरमायनाय जायो। जि दानाय ओ जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि जेरै आंगो गामि फोराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबाय आखाइजों इसानसालियाव इसान दानायफोरखौ जोङो नुबोनो मोनदों जेरै जोंहा बायदि रोखोमनि बायदि कालारनि दख'नाफोर आरो बि दिनो गामसा बिदिनो बायदि बायदि जोङो आ खाइजों दानाय मेचिनजों दानाय गोबां जि जोमफोरखौ जोङो गाननो मोनबोगासिनो दङ। ओ जेरै जोंनि माखासे दख'ना था दख'नाखौबो जोङो न'आवनो दानो हायो जोंनि लोगोसे जों जे जों फास्रा लायो बे गासैखौबो जोङो मेसिनजों नङाब्ला आखाइजोंनो जोङो बेबायदि दानायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथांनि गामियाव बा नोंथांनि न'खराव बेबायदि नोंजों सोमोन्दो थानाय न' खरनिफोर बा फेमिलि मेम्बार्स फोरा सोरबाफोर बेबाय बे जिफोरखौ दायो नामा नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ औ ओ नोंगौ ओ आंनि गामियाव आंनि न'खरनि सोमोन्दो थानाय ओ जायफोर सुबुंफोरा ओ जि दायो औ दायो जोंनि गामियावबो दायो। गोबां बर'फ्रानो जोंनिया जि दानाय हुदाया दङो। जों मिथिगौ जे बर'फ्रा दानाय लुनायाव जोबोद धोनि। माने बिसोर गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों गोदो गोद दायनिफ्रायनो जि जोमखौ दाबोगासिनो ओ बे जि जोम दानायाव ओ बर'फ्रा बायदि हाजो आगर बायदि मिथिंगानि थादेरसा बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनि आगर होनानै जोङो दानायखौ जों नुनो मोनो आरो, आरो बर' आखा बर' आइजोफ्रा इन्दि इन्दि खुन ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानैबो खुन्दुं लुनानै जि दाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बर'फोरा गाहायै दख'ना गामसा बेबायदिनो फास्रा आर'नाइ बायदि बायदि गाबनि ओ जि दानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंनि बर'फोरनि बर'फोरनि गं फ्रोमबो गामियावनो जों नुनो मोनो ओ जि जोमखौ खौ दाबोनायखौ जों नुनो मोनो ओ नाथाय आथिखालाव जोङो ओ समजों लोग। लोगोसे। दानाय -लुनायखौ एसे खम जाबोनाय जों नुनो मोनसै ओ आथिखालाव जोङो बेबायदिनो मेसिनाव दानाय ओ बैफोर जि जोमखौ ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बा फेक्टरनिफ्राय लाबोनानै ओ गावनि न'खर। खराव बाहायनाय बा गाव बाहायनायखौ जोङो दिनैनि जुगाव जोङो। नुनो मोनो आरो दा नोंथांनिफ्राय आङो ओ। जोंनि बे ओ जि ओ दख'ना आरि। दख'ना, गामसा ओ आर'नाइ बेखौ। माबायदि ओ दानाय जायो बा माबायदि लुनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनो आं राजि। ओ नंगौ जोंनि न'आवबो गोदोनिफ्रायनो जि दायोमोन। नाखारथाय नाथाय मा। खासे जाहोननिथा। खै ओ जि दानाया जोंहा। गोमालांबाय। बाद जोंनि। गामियाव माखासे मात। दै, आनै मोना बेबायदि जि दानायखौ दासिमबो गाराखै ओ जोंहा जि दानो। थाखाय जोङो माखासे बेबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो। जेरै जोङो खुन्दुं। फोरखौ न'आवबो जोङो थावख्रिजों लुनो। हायो नाथाय जोङो हा- थाय बाजाराव फाननाय बेबायदिनो अ खुन्दुंफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो बायना लाबोनायनि उनाव जोङो खुन्दुंखौ मुस्रायाव साना- नै लायो मुस्रायाव साना लानायनि उनावसो जोङो इसानखौ सोंनाय जायो। इसान सोंनायावबो जोंहा बायदि रोखोमनि आगजुफोरखौ जोंनो नांगौ जानानै फैयो अ बिनि उनाव जे अब्ला जोङो इसान- खौहा सोंखांगोन सों- खांनायनि उनाव जोङो नो फोरनो गोनां जायो मानो होमब्ला जोंहा नो फोराब बा नों इसान दानायनि जेबो मुलाम्फा जाया अ बेनिखायनो जोंङो नो- फोरखांनायनि उनाव जोंङो इसानसालियाव आलायनाय जायो बिनि उनाव जोंङो दानाय जायो। नेंगौ जोंहाय इसानसालियाव जेब्ला इसानखौ जिफोरखौ जोंङो दायो गोबां बायदि रोखोमनि आगर एरनायफोरखौ जोंङो नु- नो मोनो जेरै- जोंनि हारिनि अ बर'नि जे आगर जाय- खौ जोंङो मिथियो सामु' आगर आरो दिंखिया बिलाइनि आगर माखासे हाजोनि आ- गरफोर आरो लोगोसे माउ- जिनि आथिं आखाइनि अ सैमानि आथिं बे गासै आगरफोर खौ एरनायखौ जोंङो नु नो मोनो। गोबां सुबुंफोरानो आर'नाइफोरखौबो न'आव दायो लोगोसे बायदि रोखोम रोखोमनि दायो आर'नाइफोर खौ बायदि रोखोमनि कालारफोरखौ जोंङो सरा सनस्रायै नुनो थांङो गोबां गोजा गोथां थां गोमो गुलापि बायदि रोखोमनि बायदि-बायदि कालाराव जोंङो दानायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ।
दख'नाफोरखौबो जेरै जोंङो गोमो गोथां गोजा गुलापि बे फोरबायदि बायदि रोखोमनि दख'नाफोरखौ जोंङो दानाय नुयो। जायखौ जों बुंङो दख'ना लांगा आरो जायखौ जोङो बुङो दख'ना अग्रन अग्रना जा बाय बेयो जोंनि ओ माने
ओइ लाबोद'-लाबोद'।
नि बेबो सानजारि दख'ना ओ आरो लो गोसे ओ हौवाफोरनि थाखाय बाहा गाननायाव बाहायनो थाखाय माखासे गामसाफोरखौबो दानाय जायो। बे गामसाफोरखौबो जोङो बायदि रोखोमाव दानायफोर खौ बायदि कालार फोराव दानायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो गाम सा दानायावबो जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ न'खर गारलांनाय बेबायदि दानायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे गामसानि रुबैयाव जोङो दिंखिया आगरनि बिलाइ आगरफोर एरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेबायदिनो जोमग्राफोरखौबो जोङो बायदि रोखोम कालारनि बायदि आगर एरनानै दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो इन्दि जिखौ खौहाय जोङो न'आवनो नो एम्फौ लाथा लानानै एम्फौ फिसिनानै एम्फौनि फिथोबखौ जोङो थावख्रि लुनानै बेबायदि इन्दि जि खौ जोङो
न'आवनो दानो हायो आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मेसिनाव दानायनिख्रुइ जि दानाय आखाइजों दानाय जिफोरखौ जोङो बांसिनै आरो गोबौसिनै जोरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा आखाइजों दानायफोरा साबसिन जायो आरो मेसिनजों ओ बानायनाय जिफोरा माखासे गोबाबो जायो न'आव बानायज नायजों माब्लाब बा समाव एके जानो हागौ नाथ थाय सब समावनो एक के जाया ओ बेखायनो जोङो आखाइजों दानाय हुदाफोरखौ जोङो जेब्लायबो दिन्थि दिनफ्लायबाय
आङो हास्थायो आरो आङो बयनिसिमबो माने लुबैयो जेब्लायबो जोङो गावनि रोंगौथिफोरखौ लानानै जेब्लायबो मोजां खामानिफोरखौ जोङो मावफुंलांनांगौ। बाग्लायाजासे मोजाङै बे बेदिनो दानाय लुनायफोराव बो गोबां सुबुंफ्रानो नोंगौ। आखा फाखा नोंथाङा जेरै बुंलांदों ओ नोंगौ गोबां बिदि आखा फाखा सुबुंफोरखौ आरो गोख्रैथि सुबुंफोरखौ आङो नुनो मोनो ओ सोरबाया जि दानायाव सानसेयावनो बिदि दख'नाफोरखौ हा फोजोबनो हानायफोरखौ हा नुनो मोनदों। ओ नोंथांनि न'खराव न'आव दानाय जिफोरखौ बाहायनाय जायो ना न' न' फोरावहा नोंथाङा बुंनो हागोन?
औ जोङो न'आव दानाय जिफोरखौ ओ जेरै गामसा दख'ना बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो जोंनि ओ जोंनि न'खरावल' नङा। जोंनि गामियाव जोंनि समाजावनो जों जोंनि बर' समजआवनो जोङो न'ख खराव ओ आइजोफोरा दानाय जि गामसा दख'ना जोमग्रा फास्रा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो न'आव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। न'नि अनगायैबो जोङो ओ समाजाव बाहायनाय समाजनि बायदि बिथिङाव बाहायनाय जेरै आर'नायफोरखौ जों मान होनो थाखाय बाहायो ओ दख'नाफोरखौ जोङो फुजा फोरबोआव बाहायो हाबा हुख खो जों दख'ना थावसिफोरखौ बाहायो बेबायदिनो जोङो दौदिनि मोसानाय बा खेराइयावबो जोङो ओ दख दखना थावसिफोरखौ बाहायो जों बिद दिनो गोबां बिथिङाव जोङो दख ओ आर'नाइ दख'ना गामसा बेफोरखौ जोङो ओ बाहायो आरो बेबायदिनो गोथै बावनो थाखायबो जोङो गोथ थैफोरनोबो जोङो मान हरो। आर'नाइ गामसा दख'ना बावनानै जोङो गोबां बिथिंफोरावनो जोङो जोंनि बे दानाय आखाइजों दानाय जि जोमखौ जोङो हरफानाय जायो आरो बेखिनिखौनो नोंथांनो बुंनाय जाबाय
औ नोंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो आरो बियो नंगौबा जोङो नुनो मोनो आर'नाइखौ जोङो मानफाव बा मान बावनायाव बाहायनाय जायो आरो लोगोसे माखासे मोसानाय दिन्थिफुंनायाव जोङो जानजियाव खाफ्रानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे जों गोदोनायाव लानायखौ जोङो नुनो मोनो मोनो नङा होनब्ला
औ औ
जोंनि जोङो गोबां समाय होयो जोंनि जि दानाय फ्रा गाननानै आरो जोंहा हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय आखाइजों दानाय फोरा गाहाम जायो। दायोथ' जोंहा दैज्लां फाइ गोबां बिदिनो आं आखाइजों दानाय जिफोरखौ गाननो मोजां मोनो। मानो होनोब्ला गुरै जायो आरो रिदब जायो। ओ बेखायनो जोंहा आ आखाइजों गा दानाय जिफोरखौ गाननो गाहाम मोनो। जेरे होवाफ फोराबो न'आव दानाय गामसाफोरा गुरै जायो। न' आव दानाय गामसा फोरखौ गाननो मोजां मोनो बयनिबो लुबैनाया आ आलादा जानो हागौ नाथाय न'आव दानाय जिफोरा बेसे ओ बेसे मा होनो गोबाव जोरनानै थाङो आरो बेसेन गोसाबो आरो बियो जोखौ जोंनि देहानि सोलेरखौ ओ खोबनानै दोननो थाखा गोजिब फोरा हेफाजाब खालामो आरो लोगोसे जोंङो गोजां बो‌थोराव दैज्लांथोरावबो जोङो गाननाय जोमनाय जोङो बायदि बायदि बिदिनो सोलाय सोल'यै जोङो गाननो हायो। गोदोनि दिनावथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेबायदि जि मोजांफोरखौनो मोननो थाङामोन ओ बोराय बिफोर खौनो जिफेनायहिफोरखौनो सुथेनानै गाननायफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन।
औ औ।
नों बिथांजों बे टपिकनि सायाव रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नों बिथाङा आंनि फिननायखौबो नों नोंथाङा होबाय नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां सोलोंनो सोलोंनायखौ मोननो हाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोनबाय।
औ गोजोननाय थाबाय गोजोनथों औ गोजोन्थों